हेलौ,
हेलौ,
नोंथांनाव आं माबा मोनसे कुइसन सोंगौमोन?
औ दे सोंनो हागोन सों?
नोंथाङा माबे माबे जायगायाव दावबायनो मोनखो?
अ आङो बिदिनो बांद्राय गोजान गोजान जायगायावबो बेरायहैनो मोनाखै बिदिनो खाथि खालायावनो बेराइ हैदों आरो ना गेदै गुवाहाटि तेजपुर सिबसागर बिदिनो फिसा फिसा इसे एनै जायगाफ्राव बेरायहैदों आरो
ओमफाय नोंथाङा तेजपुराव मा मा नुनो मोनखो?
तेजपुराव बिदिनो उम माबा सलिथा पार्क बिदिनो अगनिगर हाजो बिदिनो बायदि बायदि।
ओमफायो गुवाहाटियावलाय?
गवाहाटि आव बिदिनो कामाख्या मन्दिर
नोंथां ओमफ्राय आङो माबा मोनसे सोंबावगौमोन आरोबाव
ओं दे सों।
नोंथाङा दा अबे कलेजाव फरायगासिनो आरो मा क्लासाव फरायगासिनो?
अ आं दायो बि-ए सेकेण्ड सेम आरो ना सयदुवार कलेसाव फरायो। उम।
ओमफ्रायो मा मेजर लादों?
ओ आंना मेजरा बर'आनो।
ओं थिगानो। ओमफायो नोंथां खबरफ्रा मारै?
खबरा इदिनो गेजेरावनो मोजांबो गाज्रिबो।
ओ
नोंथांनालाय बोरैथो खबरा?
आंनाबो थिगानो।
आ
ओमफायो नोङो मा खालामनो मोजां मोनो माने मा मावनानै? ओरैनो थानाय समाव।
बिदिनो ओरैनो थानाय समाव बिदिनो मेथाइफोर खोनासंलाबायनो। खौ मोजां मोनो रिल्स नायलाबायो। बिदिनो टाइम बारहोयो।
औ औ थिगानो
औ।
नोंथांनि न'खराव सोर सोर दं??
जोंहा न'खराव बिदिनो माबा ओ गासै सादजन दं आरोना।
आइ आदा सानै आं। फंबाय बाजै ओमफायो आदानि फिसाला। नोंसिनालाय?
जोंना बिमा फिफा आं बिनानाव। साब्रैल' गासै जोंहा।
अ उम मोजाङानो। नों नोंलाय मा मा खालामनो मोजां मोनो ओरैनो थानाय समाव?
आङो मोसानो मोजां मोनो ओमफ्रायो बिदिनो टाइम पास माबाफोर फरायो आरो स्ट'रिफोर।
ओ मोजां।
उम।
दालाय नोंलाय बिसिबांयावथो फरायगासिनो दं?
आंबो दासो बि ए फास्ट सेमाव फरायगासिनो।
अ बबे कलेजाव?
क'क्राझार इउनिभारसिटि बेयावनो दङ आरो आं।
औ फरायनायफ्रा मोजाङानो दा।
उम थिगानो।
न'खरावलाय साबेसे दं नोंसालाय
जाहा न'खराव बिमा बिफा आं बिनानाव दं आरो।
ओं
उम। ओमफाय नोंथाङा बे दैमालु एरियायावहाय मा मा नुनो मोनो?
दैमालु एरियायाव।
ओं माने मा माबायदि जायगाया थानो मोजां ना नङा।
थासारियाथ' मोजाङानो गासिबो मोजाङानो।
उम।
नोंथाङालाय दासिम बबे बबे जायगायाव बेरायहैखोनो?
आङो गुवाहाटियाव बेरायहैदों। ओमफ्रायो बिदिनो टंलाफोर बेरायनो मोनदों बांद्राय जायगा नुवाखै आरोना।
ओ आंनाबो बिदिनो।
ओ बिदिनो जायो नोंथां।
औ दालाय ओबावथो दं नोंलाय?
आङो दा न'आवनो बिदिनो दङ।
ओ
नोंथाङा जि दानो रोंगो ना रोङा?
बिदिनो इसे दोङो गुसुं माने फोरों फानांगौ आरो सासे एसे एनैखौलाय रोङो बिदिनो माने खुन्दुंखौ सोंफानाय बिदिनो मुस्रायनाय बिदिनो मा बिदिखौ मा होनोमोनलाय माबा सानायाव मुस्रा सानाय बिदिखौ इसे एनै रोङो आरो नोंबोथ' रोंगौ जानांगौ
आंबो बिदिनो एफा एनै रोङो गावनि आन्था
औ मोजां
नोंथाङा दायो माथो खालामनो सानखो बड' मेजर लानानै
बिदिनो जेसेबां हायो फरायलांनो नाजानिसै उनफ्राव
डिग्रि कमप्लिट जाखांबा माबाफोर खालामसै बिदिनो एप्लाइफोर खालामनानै जेसे हायो नाजानो सै आरो इदिनो उम।
नोंथाङा ना गुरनो मोजां मोनगोन ना मोना। हेलौ नोंथां।
उम मोनो‌ आं नोंलाय नोंलाय गुरनो मोजां मोनो
बिराद मोजां मोनो माने जोबोद मोजां ओमफ्राय नोङो नोंथाङा मा मा फिथाइ जानो लुबैयो?
आङो आं इदिनो गोथाव मोनो आपेल आंगुर ओ नासफुथि इदिनो फिथाइफोरखौबो जानो मोजां मोनो।
दे नोंथां आं नोंनाव माबा मोनसे सोंबावनो नागिरदों
औ दे सोंनो हागोन‌ सों
बर'फोरनि दामग्रा देग्रा मोनथामनि नाम बुंदे
उम खाम सिफुं जथा बिदिनो बायदि बायदि बरफोरनि ट्रेडसनोल आरो ना बेफीरो आरो नोंथाङा मा सोंबावनो सानदों
आङो नोंथाङा दायो मा खालामदों
नै ओरैनो जिरायनानै दं आं ओरैनो
उम खबरफोरा मोजाङानो ना
हा
खबरफ्रा मोजाङानो
बिदिनो मोजाङानो
होम
नोंलाय मा खालामदों
आंबो बिदिनो जिरायनानै दङ
ओम हारसिं दं ना मा जाखो
औ हारसिङैनो दङ आङो दायो न'आव
नोंथाङा गाज्रि मोनाबा आं माबा मोनसे सोंगौमोन
सोंदे
नोंथाङा मा मा चक्लेटफोर जानो मोजां मोनो
आङो बायदि रोखोमनि चक्लेट जेरै केन्दिमेन स्ट्रबेरि बेफोरबायदिखौ मोजां मोनो आरो जानो
अ मोजाङानो
नोंथाङालाय
आङो देरिलिमिक चकलेट बिदिनो केन्दिमेन आंबो बिदिखौनो गोथाव मोनो
ओ नोंथां
ओ
ओ नोंलाय साफार खानो रोङा ना रोङा
आं साफाथ बांद्राय बांद्रायखानी रोङा बिदिनोएफानै
औ
दे होनबा ना नोंथांं
ओ ओ
ओं दे होमबा गाबोन रायलायनोसै
नोंथां
औ दे होमबा
औ